औ
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा दायो जेबो हाबाफोर मावनांगौ गैयाब्ला आंजों दसे सम मोनसे आयदा एबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा दा जेबो हाबाफोर मावाखैब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि एबा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों एबा बे टपिक एबा आयदायानो जादों जोंहा बुहुम जेरै बुहुमनि बागै एबा बुहुमाव मा मा एबा जों नि बुहुमनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा हायोब्ला नोंथाङा आंनो बुहुमनि बागै एबा बुहुमाव लानानै मोनसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ अब्ला दे नोंथां फोरमायना होनायसाय
औ बुहुमा जाहैबाय जों सुबुंफोर आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर बायदि मुवा बेसादफोरनि मोनसे थाग्रा खुलि
औ
जों बुहुमाव नो थायो आरो जों बुहुमावनो गोबां रोखोमनि बायदि मुवा बेसाद एबा मिथिंगायाव मोननाय सम्पदफोराबो जों बुहुमावनो मोननो हायो आरो जों बुहुमाव दैमा दैसा दाउसिन दाउला हाखरफोर बायदिफोर जों बुहुमाव मोननो हायो
औ
आरो बुहुमा जाबाय जोंनि मोनसे न' बायदि थाग्रा खुलि बुहुमावनो जोङो मिथिंगायारि सम्फदफोरखौबो मोननो हायो खैला बिफां लाइफां गेस बायदिफोरखौ जों बुहुमावनो मोनो
औ
आरो जों बुहुमाव गोबां रोखोम खोमनि जुनादफोरबो मोनो जेरै मोसा, मैदेर, सिंह, गराइ, बायदिफोरखौ जों बुहुमाव मोनो
औ नोंथां
आरो बुहुमा जाहैबाय एसे गोथां गाबनि बुहुमावनो गोबां हाग्रा बंग्रा गिदिर गिदिर दैमा दैसा लैथो लैथोमाफोरा दंजोबो
औ
आरो बु बुमा जोबोद समायना - रमायना थासारि एबा नुथाइफोरजों बुंफबना थानाय मोनसे बुहुम - बुहुमा एसे गल जायो
औ
आरो जों - बुहुमाव गोबां रोखोमनि सुबुं अनजिमाफोर थायो
औ
गोबां दाब - दाब जायगा एबा दाब - दाब गुबुन - गुबुन हादरफोरा गोसारनानै दंजोबो
औ
आरो बुहुमावनो गोबां सुबुंफोरबो दम हानथु थ्रहायै सुबुंफोर दङ
ओम
जों बेफोरखौ बुहुमनि सुबुंफोरखौ जों मोनथिजोबा एबा सिनाय मोनजोबा एबा गावजों गाव जों सिनायलायजोबनो हाया
औ
जों बुहुमावनो गोबां बिबांनिबो दैफोरबायदि मोननो हायो जेरै बुहुमावनो
औ
गोबां बिबांआव संख्रिफोर दिहुननो हायो
औ
बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि बायदि - बायदि बिफां - लाइफांफोर गिदिर - गिदिर बिफां - लाइफांफोर नुनो मोनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर जों बुहुमावनो नुनो मोनो बायदि - बायदि रोखोम - रोखोमनि मुवा बेसादफोर दं बुहुमावनो एबा बुहुमनि सुबुंफोरजोंनो दिहुनजानाय बेसादफोराबो बुहुमावनो सोलिनानै थाबाय थायो
ओ
खार बायदि बाइक मटर गारिफोरखौ बुहुमनि सुबुंफोरानो दिहुनदों
औ
आरो जोङो बुहुमावनो
उ
जोनोम मोनो एबा जों बुहुमावनो उन्दैनि फाय जोनोम जानो जानाय
औ
आरो बुहुमा मोनसे मिथिंगायारिजों बुंफबनाय समायना रमायना मोनसे जोंनि थाग्रा खुलि एबा गासैबो जिब जुनादफोरनिनो थाग्रा जुलि
औ
आरो जों बुहुमनि बागै गोबां सावरायनांगौ जायो मानोना बुहुमनि बागै जों सावरायनानै फोजोबनो हानाय नङा मानोना बुहुमावनो जोङो गोबां रोखोमनि गोबां बायदि बायदि मुवा बेसाद जिब जुनाद सुबुं अनजिमाफोर थायो जों बे फोरखौ रायज्लायनानै फोजोबनो हाया दायो नोंथां थाङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
दा नोंथांनि बुंनाया सैथो आरो जोबोर मोजाङानो।
अ बिब्दिब्ला दा नोंथाङाबो आंनो बुहुमनि बागै एबा बुहुमाव मा मा मोननायफोर जायो एबा बुहुमनि बागै सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंहा दायो बुहुम होनोब्ला जोंहा बुहुमा मोनसे जोंनिनो थाग्रा खुलि जेरै जों न' बानायना थायो एबा बुहुमाबो जोंनिनो मोनसे बेबाबदि न' बायदिनो थाग्रा खुलि आरो जोङो बु हुमाव जोङो गाव गावनि जिउखौ गाव गावनि ओनसोलखौ गाव गावनि गासैबो मुवा बेसाद बायदि बायदिफोरखौ जोङो बुहुमावनो थानानै सुफुङो एबा बुहुमावनो थानानै जोंनि जिउखौ दैदेननाङो जोंहा दायो। बुहुमावनो गासैबो जिउ खुं नायाव नांगौ जानाय ना मुवा बेसादफोरखौ एबा बायदि बायदि रोखोमनि समपदफोरखौ जोंहा बुहुमावनो मोनो आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला मिथिंगा-मिथिंगायाबो जोंनि बुहुमावनो दं। आरो बायदि बायदि रोखोमनि जिब जिउ गोनां जिब जुनार एम्फौ एनला बायदि बायदि रोखोमनि जिउ जिउगोनांफोर जोंहा बुहुमावनो थायो आरो जिउ गैयै जेरै अन्थाइ बाला दै खैला खनियारि संख्रि बायदि बायदि रोखोमनि जिउ गैयै सम्फद बेफोरबो जोंनि बुहुमावनो मोननो हायो आरो जों बेफोरबायदि जिउ गोनां एबा जिउ गैयै बेफोरजोंनो जोङो गाव गावनि थाग्रा खुलिफोरखौ बानायनो हायो एबा लुनो हायो जेरै जोंहा बालाजों अन्थाइजों बायदि बायदि रोखोमनि थाग्रा खुलि बनायनो हायो आरो जोंहा जिउ गोनां बुङोब्ला जेरै जोंहा बिफां लाइफां बायदि रोखोमनि जेरै जोंहा बिफाङानो जोंनि थाखाय जर मदर खालामो आरो बे बिफांजोनो जोङो गाव गावनि थाग्रा खुलि एबा गाव गावनो नांगौ जानायखिनि जेरै टेबोल सियार उन्दुग्रा बिसना बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बिफांनिफ्राय मोननो हायो आरो बेल' नङा जोंहा मिथिंगायाबो जोंनि बुहुमावनो दं जेरै जोंहा बे मिथिंगायाव फांसे बिफांनिफ्राय जोंहा फिथाइ सामथाइ मोननो हायो बायदि बायदि बिफांनिफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननो हायो जेरै बैग्रि नालेंखर थालिर थाइजौ आफेल आंगुर बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ थायो आरो जोङो बे बुहुम सिङाव थानाय बेफोर मिथिंगायारि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि बायदि रोखोमनि जिउ गोनां जिउ गैयि एबा मिथिंगायारि सम्फद बेफोरजोंनो जोङो गाव गावनि जिउआव नांगौ जानाय खिनि गाव गावनि जिउआव नांगौ जानाय बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौनो जोङो बुहुमनि सिङाव मोनो आरो जोंनि बुहुमाव जों जेरै जों गसंना दं जों हायाव गसंना दं बे हाया जोंहा बुहुमाव दै बिबांनिफ्राय जोंहा थाग्रा हाया खमसिन जेरै दैया जोंखौ बुहुमावनो बेंखननानै दं आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे बुहुमनि फारसे जोंहा बुंख'नो हाया आरो बुङोब्ला जोबनो थांनाय नङा दा नोंथांनो आङो बुहुमनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनाय जाबाय दा नोंथाङा माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां नोंथांनि गासैबो बाथ्रा सावरायनायफ्रा जोबोद मोजां जादों।
अ दा नोंथां कलखौ जोंहा एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबाय।
औ दे नोंथां।
औ